हेलौ औ नोंथां
औ खोनादों ना नों
औ औ खोनादों।
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दासान्दि?
आङो दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ औ औ नोंथां आङो मोनसे बाथ्रानि सायाव एसे राव रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन औ नोंथाङा फ्रिबाथाय रायज्लाय जागोन ना मा?
औ बेथ' बिराद मोजां दिनै बेलासिबो बेलासिबायबो बा मोनाबायबो दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङा मा रायज्लायनो रायज्लायनो हागोन नोंथां
औ दा आङो रायज्लाय होननाय साननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय नोंथां माने आथिखालनि हान्थिनाय लामा आरो गोदोनि लामा नि गेजेराव आथि माबायदि जोङो सोलायनाय मोननो हाखो बेफोरनि सायाव माने माबायदि आपग्रेद जाबोखो माने बेखौ बेफोरनि सायाव माने रायज्लायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथां
थ' बिराद मोजां नोंथां नोंथाङा बिराद मोजां आयदानि सायाव रायज्लायनो दोनै आंनियाव ओ फन खालामदों बा फन हरदों ओ नोंथाङा मिथियोब्लालाय दे एसे रायज्लायनानै होग्रोदो बा खेंफोरथि दो
औ जोङो ओरैनो जोंनि ओनसोलनि बागै एसे बुंफोरनानै होग्रोनोसै
औ औ औ नोंथां होमबा गोदोनिफ्राय गोदोनिखौनो रायज्लायग्रोनाया साबसिन मोजां जागोन नोंथां मानो होनब्ला दा समाबो जोबोर मोजां नालाय गोदोनि बाथ्राखौ रायज्ला रायज्लायोबा जों माखासे गोदोनि थाबोनाय जारिमिनफोरखौबो जों गोसो खांनो हायो बेनिखायनो नोंथांखौ खौ आं खावलायो जे गोदोनि लामाफोरखौ एसे रायज्लायगोरोबा मोजां जागोन होननानै
औ दा बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि लामा हिसाबै जोंना गामि ओनसोलनि लामाफोरा मा होनो फिसा फिसा जायोमोन आरो जेराव जोङो साइकेल थेला बायदिसिनाल लांनो खाबु मोनोमोन जायनि गेजेरजोंनो जोंङो औ जायनि गेजेरजों थांनानैनो जोङो दुब्लि थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन माने बेफोरबायदि ओमफ्राय जायनि गेजेरजों थांनानै जोङो दुब्लि फोथाराव थाङो बा बबेबा स्कुल कलेजाव थांनोबो जों माने बे हाग्रा गेजेर बेफोरबायदि फिसा लामानि गेजेरजोंनो थांनो गोनां जायोमोन लोगोसेनो मा माहोनो दैज्लां बोथोराव अ अखा हायोब्लाथाय माने बेफोरबायदि लामाया हाब्रु जायोमोन जेराव जोङो साइकेल साइकेल लांनो हाया थेला लांनो हाया बेफोरबायदि जायोमोन आरो
औ थारैनो ओ औ नोंथां नंगौ गोदोनि लामाया ओरैबायदि गाज्रिमोन जे बेवहाय ओ माइ गायनोबो हालायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां।
औ ओरैबायदि गाज्रिमोन। गाज्रिमोन जे बबेबा बबेबा लामाफोरावथ जों थाबायफ्लाङोब्ला आदैसे हाबजालायनाय हाब्रु थायोमोन। नङा होमबा ओ लामाफोरा। ओरैबायदिमोन ओ जे साइकेल गंसे लांजानाय बा थेला गारि मोनसे लांजानाय बा मोसौ गारि मोनसे लांजानाय बेफोरबायदि लामामोन नोंथां। औ बैफोरबायदि लामायावहाय। बबेबा समाव जोंङो ओ थेला गारिजोंबा बो मोसौ गारिजोंबाबो फारसे साखाया हाबसोनानै बे गारिया बेलथायना बेलथायनो गोनां जालायोमोन नंङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
फरायसालिफोराव थांङोब्लाबो बास ओ फरायसालिमाफोराव थांङोबा बोरैबा साइकेलजों थांबाय थांबायोब्लाबो बैफोराव ओ साइ केलनि साखाया एसे गोजौ बा गाहायाव नांज्लुननानै ओ गोग्लैनायनिबो चान्स थायोमोन जायनि जाहोनाव जोंङो स्कुलाव थांनो मोनैबो जायोमोन फैफिननांगौ जायोमोन। आरो थाबायनानै थांग्राफोरनि बाथ्राखौथ' दा बुंसै। नंङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
थाबायनानै थांबाय थानाय समावनो गालिननानै गोग्लैफ्लांङो बै ओ देलायनानै थांखानाय बा ओंखारनानै थांखानाय सि जोमावहाय गासिबो स्कुलनि जिखुनि इउनिफर्म बेवहाय गासिबो हाब्रु नांनायनि जाहोनाव जों फैफिननो गोनां जायो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां आरो बिदिनो हाब्रु ड्रेसाव हाब्रु नांनायजों लोगोसे माब्लाबा समाव मा जायो जोंना बिदिनो गाज्लाय ना गोलै नायाव जोंना सेन्देल फिथाया जनानैबो न'आव फैफिननो गोनां जायो बेफोरबायदि थासारिखौबो गोसोआव फैयो नोंथां गोदोनि बाथ्रा बुंङोब्ला
औ औ हाब नोंथां बिराद मोजां बाथ्रा थ्राखौनो नों गोसोआव खांदों गोदोनि समावथ' खारलुन खारलानफोरा बिराद जायोमोन लोगोसेयैनो गोदोनि दिनाव ओरैबायदिबो जायोमोन जे ओ हाब्रुजोंनो दुगैनाय बायदिबो जालाय लांङो। मोन गोग्लैनानै नो
औ औ नों नोंगौ नोथां नोंगौ उम
आथिखालनि लामाखौ नायोबा नोंथांङाथ' मिथिखागौ ओ नंङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां आथिखालनि गोदोनि लामाखौ नायनानै औ आथिखालनि लामाखौ जोंङो बुंनो थांङोब्ला आथि खालावथ' बाय गामि गामि फिथोर भिथोर खना खनला जेरावबो जोंङो फाक्का लामा जानायखौ नुनो मोनसै आरो गोदोनि रुजुनायाव जौसे जौ खोन्दो जौगासारबाय, होननानै बुंङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। होननानै आं सानो आरो नोंथां। आथिखालावथ' गोदोनि औ औ। आथिखालाव आरो गोदोनि बायदि साइकेल साइकेलखौथ' बारा सालायबांला मानसिफोरा आजिखालि गारि गरा खारो गारि मथरजोंसो बांसिन सालायो नालाय। लामाफोरखौबो मा ना मा होनो जोंनो एसे मोजांसिन नांगौ जायो आरो जाहा जोंना गारिफोराबो मोजांङै थायो एबा मोजांङै हान्थिनो हायो। बेनि सुजुग सुबिदानि थाखायनो जोङो आथिखालाव मा होनो लामाफोरखौहाय पाककानि पिस लामा बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो। आरो लामा सेर सेर औ औ लामा सेर सेर बिफां लाइफां गायनानै साजायना दोननायखौबो जों नुनो मोनो आरो मिथिंगा खौ समायहोनो थाखाय।
औ थारैनो नंगौ नोंथां नोंथाङा बिराद मोजां खोथाखौनो बुंदों थारैनो नंगौ जोंनि लामाया ओ सिगांनिस्राय एसेबाबो गोजौ थाखोआव सफैबाय। सिगांनि सिगांनि लामा मायाव जेरैहाय हाब्रु गोजा जायोमोन। थिग बेबायदियैनो ओरैबायदि थाखो थाखो लामाफोरा, माने सोलायबोबोगासिनो दङ। जेरै ओ पाक्का लामा गैयैनि समाव बै समावहाय जोङो बाला बा अन्थाइ गोनां बाला बेफोरखौ गारना होनाय जायोमोन। जाहाथे हाब्रु जाया नङा होमब
औ औ नंगौंगौ नोंथाङा थार बाथ्रा नो गोसोआव लाबोदों। गोदोनि समाव मा होनो जोंना बिदि अन्थाइ गारनाय समाव जोंना आरो मा जायोमोन साइकेलजों सालायनाय तमाव गोलैनो थाखाय एसे सान्स थासिनोमोन आरो बिदिनो अन्थाइयाव सौग्रोबाय माब्लाबा बिदिनो फिस्लायनानै गोलैबाय बेफोरबायदि जा थायाबो गोबां जायोमोन आरो, जेराव जोङो गोबां सम गोबां समावनो मा होनो? जोंनि देहायावबो मा दुखु मोननो गोनांबो जायोमोन आरो बेफोर फोरबायदि जाथायखौबो आंहा गोसोआव दङ। मानो होनबा उन्दै समाव आंबो बेफोरबायदि लामाजों हान्थिनाय समाव साइकेलजों गोलै गोबां खेब गोलैदोंमोन आरो लामायावहाय।
हाब नङालायनो नोंथां? नोंथाङा एकदम बिराद मोजां बाथ्राखौनो गोसोआव फैदों, बे साइकेलजों थांबाय थानाय समावहाय बबेबा अन्थाइआव साखाया नांनानै नांना होनानै लुथु गोलैलायनाय हान्थु देलालायनाय ओम आखाइ दोलालायनाय बेफोरखौ नोंथाङा गोसोआव गैया होमबा?
औ औ दं नोंथाङा आंबो बे बेखौनोथ' थाबनो गोसोआव फैखांदों।
औ बिनिफ्राय। बे अन्थाइनि जायगायावहाय फैलायबाय जोंहा ओ।
मा होनो जिहेथु फिसलामा बे ग्रोब फैना होलायबाय। बे फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि गारि मथरनिफ्राय लानानै बा दावबायनाय लानानै बिराद मोजांनिफ्राय मोजांसिन जासिनदों आरो गोदोनि बाथ्रा जों बुंनो थाङोबा मोनसे बाथ्राखौ जोङो रायखांनो बाव बावबावदों नङा होमबा नोंथां बै बाथ्रायानो औ बै बाथ्रायानो जाहैबाय जोंहा दलांनि गोदोनि समाव जोङो अबेबा दालां बारनो गोनां जायो ब्ला ओ औवानि दलां होनानै बारनांगौ जायोमोन बा दलां गैयै समाव जोङो बे दैजोंनो ओ बारनांगौ जायोन फरायसालिफोराव थाङोबा गुबन द्रेस लालायनानै थांनांगौ जायोमोन बिनि उनाव दैमाखौ बारखांबा बै फरायसालिनि ड्रेसखौ गाननानैसो जों स्कुलाव थांलायनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय बैफोरबायादि ओ बारलाय दैमा बारलायनानै थांनाय फरायसालिफोराव गासिबावबो आ जौसेयाव स्निजि जौखोन्दो बा दाइनजि जौखोन्दोआनो दलां जाजोब्बाय जोङो दानि जुगावहाय बेफोरबायदि ओ दै बारलायनांगौनि गोनांथि गैला। दलां साजोंनो जोङो थांनो हायो
औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो गोसोआव लाबोना होदों नोंगौ। आंहा दाबो गोसोआव दङ जोंनि गामि सेरावनो मोनसे गेदेर दैमा दं। जेरावहाय जोंना मा गोदोनि दिनावथ' पाखक्कानि दलं गैयामोन नालाय औवानि दलं होथेनाय दंमोन मोनसे समाव माने औवानि दालांखौ बारनानैसो जोङो फरायसालियाव थांनो गोनां जायोमोन आरो जेराव दैज्लां बोथोराव जोंना मा होनो दैमानि दैया जोबोर गेदेर जायो आरो जेराव जोङो सानस्रिना थांथावा बेफोरबायदि थासारिसिम जायोमोन आरो बिदिनो मा जादोंमोन जों फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय समाव उन्दै समाव सानसेखालि मा जाबाय दैज्लांआवहाय आगोल दालांनि आगोलावहाय फांसे बिफाङा गुबुनानै दैजों बोहैखारबोनायाव मा जा मोन जोंना दालांआबो मा जाबाय दै बानानि समावमोन नालाय दैजों लोगोसे दालांआबो बुफायलां दोंमोन जाहैबाय जायनि जाउनाव जोङो दै औ जायनि जााहोनाव जों दै सेमजासिम मा होनो फरायसालियाव थाङालासिनो थानो गोनां जादोंमोन आरो बे बाथ्राखौ आं दासो गोसोआव फैदों नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्राखौनो रायख खांना होदों औ
औ बेथ' बिराद गोदोनि समाव जोङो बुंनो थाङोबा बेथ' बिराद ओ दुखुनि बाथ्रामोन। ओ खायफा- खायफा जायफोर गथ' गोरों गथ' बैसोरबायदि गथ'फोरा फरायसालियाव थांनो लुबैबा बाबो माने थांनो हाया जानानै फैयो। नाथाय दिनैनि दिनावहाय आरो मोनसे ओ लामायाव लामा बानायनायाव मोनसे ओ ओ मोनसे बुस्थु नुबावदों जेरावनाखि जोङो इथाबायदि इटाबायदि मोनसे इटाखौ मिथिगौ ना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथाङा खोनाबायना नोंथाङा आं मा बुंदों? खोनादोंना नोंथाङा? खोनाबायना नोंथां?